हेलौ हेलौ खोनादोंना?
लासैथार
नोंनियाबो लासै गोसा खोनायाखै
खोनायाखै। अ।
कम आंनियाबो कम आंबो मोजाङै खोनायाखै।
बुजि मोनदना?
अ खोनादो
अ दा जेनेबा ओम एथलेटिक्सनि बागै नों मा सानो?
एथलेटिक्स माने एथलेटिक्सफोरा प्रपार स्पर्टस मोनसे त' एथलेटिक्स स्पर्टसव माने गोबां खेलाफोरा फैयो बेवहाय खारनाय बारनाय आरो बिदि खुबैनायफोरा बेफोर फैयो एथलेटिक्सआव।
खुबैनायफोरनि गेजेराव मा मा बे ओ मा होनोम वेट थ्र' जे बुङो बेखौ बर'आव मा होनगोनबा? बेनिफ्राय डिसकास खुबैनाय बेफोरसो बेफोर फैयोना? आव जेभलिन खुबैनाय
औ।
अ अ आरो बे खारनायफोराव माबोरै माबोरै मा मा बाहागो दं?
खारनायफोराव ओ खारनायाव गोबां माने मिटार हिसाबाव उम उम जानथाय मातलोब दिडस्टेन्सखौ सुनाय जायो बे मिटारावनो ओ मिनिमाम सिक्सटि मिटारनिबो मातलोब पेस थायो ओम हानद्रेद मिटारनि रेस थायो ओमफफ्राय टु हानद्रेदनि ओमफफ्राय मालाबा थ्रि हानद्रेदनिबो रेस थायो ओमफ्राय फर हानद्रेदनिबो रेस थायो ओमफ्राय दा ओइट हानड्रेदनि फिफटिन हानद्रेदनि ओ टु किल'मिटार फाइभ किल'मिटार ओमफाय टेन किल'मिटार ओमफाय मेराथनफोराबो फैयो बेनिफ्राय आरो माबलाबा ओ गोबां मोटलोब माबलाब अबस्टिकेल रानिं टाइप बेफोरबो फैनाय जायो।
अ बे अबस्टिकेल रेनिंआ बे गोजौ मोनसे जे मा होनो नोंनि लामा गेजेराव थाबथानाय बेखौ बारनानै खारनांगौ बे ना
बेयो बेथ' माने अबस्टिकेल रानिं माने एहाय माने बेखो सायोड माने हेपथागन टाइप माबा बिदि बुङो आरोना आं मोजाङै क्लियार नङा बिदि नों नों फोरमायनाय बादिखौ ओमफाय अबस्टिक कोल रोनिंआव माने माने गुबुन गुबुन माने मानो टुल्सफोर बाहायनाय जायो ओसे गेजेराव लामायाव खारनायनि लामाफोराव मतलब गोबां अबस्टिकेल मोनगोन आरो ना बेलेक बेलेक बिदि।
बेनिफ्राय बे रेलि रेस होननाया बेबोथ' गोलैयो।
अ रेलि रेसआबो खारनायाव गोग्लैयो एथलेटिक्सआव ओ फाय रेलि रेस आ माबा मोनसे टिम वाइस खालामनाय जायो आरोना मोनसे टिमआव साब्रै साब्रै मेम्बार ओमफाय इदिनो मालाबा हानड्रेड मि टारनि रानिं जायो मालाबा फर हानड्रेद मिटारनि रानिं जायो माने सासे मानसिया हानड्रेदनि नङाबा फर हानड्रेदनि खारनांगौ बिदि।
दा बे एथलेटिक्स गेलेनाया ओ मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां देहानि थाखाय बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि मा सानो?
मतलब एथलेटिक्स खारनाया माने सासे जेनेबा एथलिट जानो गोनांबा ओ फिजिकेल एक्सारसाइस खालामनाय जायो गोबाङैनो बिराद मोजां एक्सारसाइस खालामनाय जायो जाय देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो खारनाया जोंनि ओ हार्टनि थाखाय बिराद मोजां त' जुदि सासे मानसि एथलिट बा बेयो खारनो खारो बा आरो खारनायजों लोगोसे माने मोजां पारफरमेन्सनि थाखाय बेलेक बेलेक ट्रेनिंबो होनाय जायो बेनि थाखाय माने फिजेकेलि स्ट्रं जालाङो मानसिया ट' अभारअल मोजाङानो जायो मानसि सासे मानसिनि थाखाय जुदि बियो एथलिट
नोंबो गेलेयोना?
औ आंबो गेलेयो।
बे एथलेटिक्सनि बागै आरो मा मा बेखौ गारनानै आरो मा मा खेला मोजां मोनो?
एथलेटिक्सनि अनगा ओ मालाबा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मालाबा भलिबल गेलेनो मोजां मोनो मालाबा बेडमिन्टन गेलेयो मालाबा हेन्दबल गेलेयो दिनो मालाबा जा गोसो जायो ओमफाय ग्रुपाव जे जि गेलेनो थिरांथा लायो बेखोनो गेलेनाय जायो।
मायबाबो सोंनो दं नामा?
ओ उम नोंहाबो एसे एथलेटिक्सनि सोमोन्दै नलेज दंबाथाय एसे फोरमायजाबावगोन।
अ आंबो बेखिनिखौनो मिथिगौ जेनेबा एथलेटिक्सआव खारनाय बारनाय बेफोरबायदिफोरा गोलैयो। बेनिफ्राय आरो गोबां जेनेबा डिसकास खुबैनाय बे वेथ्र' बेफोरबो गोलैयो बेफोरनि थाखाय गोबां माने आदब बा जेनेबा खायदा सोलोंनांगौ जायो आरोना मानो होनोब्ला गासिबो मानसिजोंथ' बे जेनेबा डिसकास खुबैनाया गासैबोजोंथ' जाजोबनो हाया जुदि नोङो प्रपार टेकनिक माबायदि खुबैनांगौ बेफोरखौ नोङो प्रपार ओ प्रेक्टिस खालामोबासो नोङो मोजाङै खामनो खालाम गेलेनो हायो।
औ
आरो जेभलिन थ्र' फोराबो
औ
ओ बेनिफ्राय बे निराज चप्रा जे वल्ड अलिम्पिकआव देरहादोंमोन। बेबोथ' जेभलिन थ्र' गेलेयोमोन ना?
औ जेभलिन थ्र।
बेसेबां मायथाइयाव देरहादोंमोन बे नै
एसे मतलब माय मायथाइखौथ' मोजाङै गोसोआव गैला ओ लास्ट टाइम जि अलिम्पिक जादोंमोनना बेनि सिगांनि अलिम्पिकआव देरहादोंमोन। ओ जापानाव जापान जापान पेरिस जापान पेरिस ओमफाय ओमफाय नोंथाङा आसामनि मतलब आसामनि एथलिटफोरखौ मिथियोबा बाङाय खिन्था जागोमोन।
औ जे ओ एथलेटिक्सआव दा जोंना ओ हिमा दास मोन दं जेनेबा बिसोरबो बिराद मोजां खारनो हायोना।
औ इन्टारनेसनेल लेभेलाव इण्डिया रिप्रेजेन्ट खालामदोमोन। फर हान्ड्रेड मिटाराव देरहास सारबो जानो हादोमोन। सनानि मेदेल मोननाय बिदिनो माने
गोबां दं आरो फुटबलावबोथ दा जोना गोबां गेलेयोना
फुटबलावबो ओं फुटबलावबो जो फुटबला मोनसे माने मोजां बिराद मोजां गे-गेम होनना बुंजायो मानोना बेवहाय मोननैबो टिमनिफ्राय जिसे जिसेजोन प्लेयार फोरा मोजांमोनो गेलेनो हायो मोनसे टाइम आवनो त जोबोर मोजां गेम जायो ओमफ्राय बेवहाय बेवहाय माने बुंला
आरो बेवहाय माने मोनसे फिक्स टाइम थायोना बे मोनसे गेमा बे नाइनटि मिनिटसनि थाखाय जागोन बा सिक्सटि मिनिटसनि थाखाय जागोन बेनि थाखाय बे जोबोर मोजां आरोना।
औ माने टाइम माबा थायो अहा फर्टिफाइभ मिनिट्सनि उनाव हाफ टाइम जानानै आरोबाव ओ एसे मत्लब आरोबाव फर्टिफाइभ मिनिटस नाइनटि मिनिट्सआव फोजोबनाय जायो फुटबलखौ थ' फाय बेवहाय रेफारिफोरबो थायो जाय मोजाङै जेनेबा खेलाखो मनिटार खामनो थाखाय खेला सालायनो थाखाय माने फुटबलनि सिस्तेमा जोबोर मोजां आरोना।
दाथ वाल्ड काप सोलि गासिन ना।
औ फिफा वल्ड काप सोलिगासिनो। ओ नोंथाङा मिथिगोन नामा बेसेबां हादोरा बाहागो लादों? बेसेबां नाम्बाराव हादोरा
ओहो आं एसेबां माने आ-आइडिया गैया।
सा ओ आं मिथिनायाव ब्रैजिदाइन हादोरफोरा बाहागो लादो एबारो गोदो थामजिद हादोरफोरा बाहागो लायोमोन। दा दा बारायदों बे बे खेबाव माने बारायदों हादोरनि अनजिमाया।
अ अ बेथ मोजाङा
ओमफाय आ-आरोबाव माबाफोर माबाफोर स्पर्टसफोर जायखौ नों मोजां मोनो खिन्थानो हागोन ना?
जेनेबा आ-आंहा स्पर्टसनि बागै एसेबां माने बिदि रोंगौथि गैया थेवब्लाबो जेनेबा बास्केटबलखौ नायनो मोजां नाङो आरोना बास्केट बला बिराद मोजां बेबो जिहेतु टाइमनि गेजेरावनो जायो बिदिनो गेलेनायखौ नायनानै माने गेलेग्राफोर नि गेजेरावनो टिम बेलेग बेलेग बेनि गेजेरावनो बास्केटबलाव बे दां खामनाया बेखो बो बिराद गाहाम नाङो आरो ना
औ औ बास्केटबलावबो माने एसे स माने स्टारटिंआव एसे प्रेक्टिस नांगौ जायो। ओमफाय उनाव गेलेलांबाथाय गेलेदावबाथाय खननैफोर गेलेबनायनि उनाव बलाव कन्ट्रल फैयो आर ना।
उम उम
त बेबो मोनसे मा इन्टारेस्टिं स्पर्टस
नों गेलेबाय नामा गेले ना गेलेयाखै?
बास्केट बल गेलेफेरबाय बास्केट बल गेलेनाय जादों।
माने दा आ बिदिब्ला दोनथनोसै नामा?
औ दे